हेल'
हेलौ
औ खोथादों ना?
ओ ओ दासो खोनादों ओं।
अ मा खालामदों?
आं ओरैनो दंथ'यो दे।
अ
नोंलाय माथो खालामखो?
दं ओरैनो। दे जोंहा होमबा दिनैयो ओ एमाव देनायनि सोमोन्दै सावरायलायनो ना?
एमाव देनायनि औ ओ रायलायजायो।
अ एमावखौ माबोरै दैेयो बेनि साय सावरायलायनोसै अ नों नोंथांमोननिखैबोथ' बिदि एमाव देयोना गामिफोराव?
एमाव गामियावथ' एमाव देनाय जाखायो ओम बर' समाजाव माने एमाव देनाय हुदाया गोदोनिफ्रायबो आरो दाबो दङ नालाय। ओम एमावखौ देनाय जायो देयो एमावखौ जोंनि गामियावबो। उम
बे एमावखौ माबोरै देननाय जायो एसे खिन्थाना होलाय।
एमावखौ आं देफेराखै थेवबो आङो मिथिगौ आरो माबाय दि देयो आं नु फेरबायबो। ओमफ्राय बेलेगनिफ्रायबो आं खोनाबाय।
अ ओंथ' दे बे मावदेनायाव मा मा होनानै देनाय जायो एसे खिन्थाना होदो।
अ दे जागोन दे एमाव देनाय खामानियाथ' बांद्राय गोरा नङा।
औ
एमावखौ देनोब्ला माइरंखौ नोङो सोमग्रोनांगोन। एसे सोमनानै दसे सोमहाबनानै सुखांनानै ओमफ्राय दैया सर'नाय बायदि दिखांना दोनबानो जाबाय। आरो एमाव देनायाव आरो माइरंल' जोथ' जाया नालाय बेनिफ्राय आङो मोखोना बिलाइफोर होनांगोन आरो आनारस बिलाय बेनिफ्राय सिनि बिलाइ होनो गाहाय गाहाय जायथुब जायथुब इयो इयो बिलाइआ‌‌ रिजि रिजि ओमफ्राय ओमफ्राय बिबारबो फिसा फिसा बारो हो फिथाइआ फिसा फिसा बिबार रिजि रिजि बारनानैनो एबो फिथाइ रखम फिथाइ बायदि जायो आरो बे फिथाइ रखम जायो आरो बे इ गोरलै गोरलै ओमफाय
बे न' खाथिफोराव रज'यो नामा ना हाग्रायाव रज'यो बे न' खाथियाव रज'ग्रा फिसा फिसाया नामा?
उखुम मुदायावनो रज'नो रज'यो ओय बिदिया
अ जों बेखौ माने जोंनियाव माबा होनो बेखौ राखेब दंफां राखेब बिदि बुङो आरो
ए ओम ओम जोंनिखि आरो सिनि सिनि बिलाइ होनो बे एमाव देनोबा ए सिनि बिलाइ नांगौ बेनिफ्राय आनारस बिलायनांगौ आरो मोखोना बिलाइ नांगौ आरो बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग होयो आनारस बिलाइ होयो होयोबानो मालाय जौआ गोदै जायोनो एमावा मोजां जायोनो बेबायदि ओमफ्राय बे मोनथामखौबो होयो आरो सोरबा सोरबा गोदै जानाय बायदि होयो बेलेग बेलेक बिफां उम बिलाइफोर होयो बिबारफोर होयो बेबायदि ओमफ्राय एमाखौ उवालाव नोङो देबाय माइरंखौ इनिफ्राय माइरंङा गेब्लेबा गुन्दै जाबा आरो नोंङो बिलाइखौ होफाजोब्बाय आरो बे मोखोना बिलाइ ओमफ्राय आनारस बिलाइ आनारस बिलाइ माने बे आनारसनि खर'नि बिजौनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ इखिनिखौ होयो एने ओ गोरलै बिजौ ग जाया जाया बिजौआसो जायो। बेनिफ्राय बे सिनि बिलाइखौ होयो आरो। ओमफ्राय गासै देग्लिजोबनानै ओमफ्राय अना गथा जाबा देग्लिजोबनानै बेखौ माने मा नोंनि दालाफ्राव नोंङो फेनलागोन बेयाव फेनलानानै ओमफ्राय दै इसि होनानै नानानै मबा लारु बानायगोन ओमफ्राय बे लारुखौबो ओ माबायाव सान्दुंङाव फोराननांगौ आरो ओफ्राय बे लारु खालामखांनानै
ओरैनो बे लारु खालामनाया माने बेसेबांसो दिननि उनाव माने रानो? बाहायजायो माने?
अ बियो? आं खोन्थागासिनो दं नै बेबायदि ला लारुआ राननांगौथाय नो संग्रायाव नोंङो लारु खालामनानै ओ दोनबा फोरानो बा नोंङो ओइ दिंखिया फाग्ला ना मा होनो दिंखिया फाग्ला बे दिंखिया फाग्ला खौ नोंङो दानदो दाननानै नोंङो लारुखौ दोननो थाखाय दालायाव ओरै बदो आरो दिंखिया फाग्लाखौ बनानै ओमफ्राय लारु बानायनाय बे माबाखौ एमावखौ दोननानै इनिफ्राय बे माबाखौ खौ मा होनोलाय आरो मा होनोमोनलाय बेयो दिंखिया फाग्लाखौ सायाव होदेरनांगौ सायाव खोबनांगौ आरो दिंखिया फाग्लाजों। सिङावबो होबाय सायाव बो होबाय गेजेराव एमाव गथाखौ दोनबाय आरो एमावार लारु फथ' खालामनायखौ दोनबाय ओमफ्राय खोबनानै दोननाय बिदिनो सोरबा सानदुं गो गोसा सानदुं गोसायाव होलायनाङा इखौ। सायायाव दोनबाबो जायो खिन्थु ला थैनो रानगोन बेयो आर ना ओमफ्राय ओ बे बुस्थुआ राननो बाथा बेयो दोबै दोबै माबाजोंसो रानोना हावाजोंसो रानो बांद्राय सान्दुं गोसायावबो होनो हाया नालाय बिबायदिनो माबा जायो आरो। जिबा सानसो नांगौ जायो आरो उम अ मोजाङै राननो माने बाहायजाथ थावथाव जानोबा आरो जिबा सान आरो। थामजि जिबा आरो थामजिनि गेजेराव जायो आरो। बे एमावा रानो आरो। बेबायदि एमावखौ देनायनिबो ओं।
माने बेफोरखौ ओ न'आव बाहायनायनि अनगायै आरो बाजारफोरावबोथ' फाननानै गोबां रां खामायनो हायोना।
अ जखायसेयाव बाजाराव फान फानोब्ला जोंना आइजोफोरा मा खालामो बाजाराव फानोबा जखायसेयाव ओ ब्रैजि रां बिदि जखायनियाव दाइनजि रां बिदि बेबायदि लायो आरो। उम बै एमाव देनायनिबो माखासे ओ नेमखान्थिजों मानिनानै देनाय जायो आरो जेनेबा हमनानै ला नोङो आखाइ जेनेबा गोखै बेसाद दांनानै नोङो एमाव बुदिदेबालायनो जौवआ। गोखै जायोनो एमावा गाज्रि जायोनो बेबायदि एमाव खौ माने जौआवसो बाहायनाय जायोथ'‌।
औ औ औ बे एमावखौ आरो अखा फोरबोथ' फिसिनो मोना ना।
अखा फिसिबाथाय मैखुन खुयो बेयो एमावा अखा नाङोब्लाथाय मैखुन खुयो आरो
अ अ दा दा नोंथाङा' थ' बुंबाय एमावखौ जौनि थाखाय बाहायो।
औ।
जौखौ जेनेबा माबोरै बानायो नोंथां? नोंथांआ मिथिगौ नामा?
आं जौ बानायफेराखै ओमफ्राय जौ बानायनायनि सेरावबो आं थांफेराखै नालाय आं बांद्राय मिथिया बेखौ। नोङो मिथि थिगौ नामा?
आंबोथ' बांद्राय मिथिया ओरैनो एसे मिथिगौ आरो आङो। माने बै जौ गिसि संनायखौ जौआबोथ' बहुदथा रोखोमनि थायो नालाय। जेरै जौ गोरान जौ गिसि। आरो मोनसे माइब्राफोरखौबो मोनसे बेखौ मा मुं बुङोमोनथाय आं बावगारबाय माने बे जौ। गिसि संनायखौ एसे मिथिगौ आरो माने एंखुरफोर नङाबा औ खोनथानि माने एंखुरफोर नङाबा माइरं औ।
उम।
मोजाङै सुनानै जेनेबा ओंखाम बायदि खान्थायाव सङो आरो बिदि नुदों आरो आङो।
ए गिबियाव ओंखाम संग्रोयो आरो ने।
अ ओंखाम बायदि संग्रोयो अ।
ए ए।
बिनि उनाव आरो संखांनानै ओंखामा गुदुङावथ' दांनोबो हाखाया नालाय गुदुं
उम।
उनाव एसे माने ओंखामा सुबाथाय बेखौ मोनसे दालाफोर नङाबा जेनेबा मोनसे गुवार जायगा प्लास्टिकफोराव बनानै लानानै गुवारै फेनलायो आरो। बे ओंखामफोरखौ। ओमफ्राय फेनला खांनानै उनाव माने नांगौ बायदि नों बेसे जखा माने जौ संगोन बेबायदि मिलायनानै दाथ' आं संफेराखै नालाय आं बिसोर संग्राफोरासो मिथिसिगौ बेसे जखा फानहैयो। ओमफ्राय बिदिनो। नांगौ बायदि एमावखौ फोन-फोननाय नुदों आरो आंङो फोनो।
अ एमावखौ फोननाय जायो आरो ने।
फोनो बेवहाय अ। नांगौ जखानि गावसोर सङो माने जाय मानसिया बानायबाय थायो बे मानसिया जखा थाखायो नालाय बेसे किल माइरु ङआव बेसे एमाव होनांगौ बिदि थाखायोना बिसो रा
अ अ
दा आं संफेराखै आं ओरैनो नुदो मालायनिखौ नुदों नालाय बांद्राय आ सोंनायबो जायाखै ओरैनो नुनायखौ बुंबाय आरो आंङो ओमफाय बिदिनो बे फोनना नै बेखौ बिदिनो ओ सोरबा सोरबा माने बालथिं गोदोर फोरावबो माने ज'मा जुथुमनानै प्लास्टिकफोरावसो बनानै माबाखायो नालाय बेखौ जौखो फेरलाखायो नालाय सोरबा आरो बै थालिर बिलाइफोरावबो बनानै फेनलायो थालिर बिलाइफोरावबो ओमफाय थालिर बिलाइफोरखो इदिनो जमाय नो माने खान्था नंङाबा जुदौफोराव सोनानै दोनो आरो
दे अ सोनानै दोननाय जायगाबो दं आरो ने ओरै दालायाव नोंङो संखांनानै जालायावल
अ दालायाव दोना अ माने बियो ओ रोसि ओंखारोना बिदै ओंखारोना बे थ दालायाव दोनजायाना बिनि थाखायनो माने बिदि गो थौ बुस्थु नांगौ जायो आरो जोदौफोर नंङाबा हानि जोदौ नङाबा स्टिलनि इफोरावनो दोनो आरो
ओम
ओमफाय सोरबा जोदौआवबो दोनो औ गोदोनि दिनावथ ओ बांद्राय स्टिल ग्लासनि बुस्थु बाहायामोन ना गोदोथ हानियाव हानि बुुस
हानि दो बाहायोमोन ओम
फोराव गोदो बा बां माने दानिया बुहुत दिफारेन्स जाबाय गोदो माने हानि जोदौआव दोनोमोन आरो
ओम
गोदो आबै आबौजों बिदि उनाव आरो दा थ' बिदि बहुदथा दा प्लास्टिकनि बाल्थिं ओंखारबाय ओ गामला गिथ गिदिर ओंखारबाय आरो ओ ओइ स्टिलनि जोदौबो ओंखारबाय माने बेफोरावबो दानि दिननि मानसिफो फोरा सोनानै दोनो आरो ओरैनो नर्मेलि माने नरमेल माइरंफोरबा जेनेबा ओ दा माइरंङाथ' बहुत क'क्राझारनि थायनो आदा आसुफोर थायो दाजेरै आइजोब ना माथ' गुबुन गुबुन थायोना माइरंनिया
आइजन थायो
थायो औ ओमफ्राय बेफोरदिखौ माने बेफोरो सानथाम सानब्रैयावनो नो माने गरम बोथोरबाथाय सानथाम सानब्रैयावनो माने लोंजानाय जायो होनना बुङो आरो। ओमफाय आरो माइब्रा फोरबा आरो माइब्राया आलदा खा जाबायदगा एसे माइब्राफोरबा एसे गोबाव दोननांगौ आरो माइब ओमफाय माने बेबो गोजां बोथोरबा एसे गोबावजो लोंजायो आरो माने लोंजानाय जायो ओमफाय गरम बोथोराव थाबसिन जायो आरो माने गरमजो रोसिया थाबसिन जायो आरो अ दे होमबा औ औ दे जागोन दे औ दे